अ हेलौ! अ खोनादों।
नोंथाङा दा फ्रि दंना?
दं।
फ्रि दङ'ब्ला नोंथाङा आंजों रायज्लायनो हागोन नामा? मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव।
हागोन दे।
ओ नोंथाङा बर'नि दोरोङारि जानाय साम'नि बागैथ' मिथियो?
अ मिथिगौ।
दा आं बे आयदानि सायावनो नोंथांजों गुवारै सावरायनो आ जागायबाय।
अ जागोन दे।
बर'फ्राथ' सिगांनिफ्रायनो साम' ओंख्रिखौ संनानै जाबोदोंना? नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलाव साम' साम' ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो बेनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन जेनेबा सामुआ मोनसे दोरोङारि सावमु नालाय गोदोनिफ्रायनो
खोनादों ना नोंथां?
बेखौ